हेलौ
औ खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों आब'
अ
औ दायो जों टपिकखौ गोथै गारनायनि सायाव रायलायनो हागोन ना आब'?
औ हागोन
औ दा नों आं नोंनाव सोंनाय जागोनसै आरो नोंसिनि गामिनिखौ बोरै बोरै बिदि नेमखान्थि फालिनाय जायो जेनेबा सासे मानसिया थैयोब्ला बिनि न'खराव जेनेबा मारै मारै गामिनियाबो जेनेबा बोरै बोरै मा माया बि दाय होनाय जायो बेखौ नों एसे खिन्थानो हागोन नामा आब'?
औ औ हागोन ओ आंथ' माने ओ जोंनि गामियाव नुनाय बायदिब्ला उम जेब्ला माने मानसिया ओ मानसि थैनायनि उनाव ओ मानसिया माने ओ न'आव थानानै न'आवनो थैयोब्लाथ' माने जगारखौ ओ थाबैनो खालामनाय जायो आरो गोजान जायगायाव थांनानै बा हस्पिटाल गोजानफोराव लांनानै थैयोब्ला माने लाबोनायाव एसे सम लागोन होननानैथ' माने जगारफोरखौ एसे ओ लासैनो खालामनाय जायो बेयाव माने फार्स्ट ओ गामिनि गामिनि मानसिफोरा माने जाय जाय ओ बे थैनायनि खौरांखौ मोनो बिसोरथ' फैखायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया ओ गामियाव माने ओ थैनाय न'खरनि मानसिफोरा थांनानै ओ माने ओ जाय फिसाला बाबो फंबायबाबो जिबाबो माने थांनानै खबर हैयो आरो गामियाव नखरफ्रोमबो हाबै हाबै ओ ख खबर होयो ओमफ्राय बेबायदिनो बिसोरो ओ मानसिफोराबो खबर होनाय मथेनो फैजोबो फैजोबनानै एनिफ्राय ओ बे गोथैखौ सावनो थाखाय माने ओ फार्स्टरनोथ' ओ गावबा गाव खामानिखौ मावो सोरबा माने नांगौ जगारफोरखौ जेरैबायदि ओ माने ओंखाम संनायनि जगार ओ दालि माइरं बेबायदिखौ लायो ओ थाव साव बेफोर इनिफ्राय आरो खायसे संनो थाखाय माने बन ओ बनफोरखौ लायो आरो। गामियाव इनिफ्राय जायफोरा गामियाव ओ माने ओ हरनो हानाय ओ बन ओ दंफां औवाफोर दङ बिसोरनियाव लायो। आरो बेबायदिनो गामियाव ओम गामियाव गैथाराबाबो माने उम बायनानैबाबो बनफोरखौ लायनाय जायो आरो बेनिफ्राय हरनो हा नाया गाव गोसो बायदियैनो जासिना हरो आरो जायफोरा माने माने जायनि न'खराव थैयो बे माने दंखायोब्ला ओ लाबोलाया खालि बेखौ सावनो थाखाय माने जागायाव लांनानै दोनहैयो आरो। बन ओ जिगाब बेबायदिनो जि नांगौ माने लांना दोनहैयो बेनिफ्राय आरो जेब्ला गोथैखौ ओ दिहुननो बे ओ गोथैखौ दोननो थाखाय जा औवाजों माने बानायो औवाजों बानायनायखौ
बेखौ औवाजों बानायनायखौ मा होनो मोनथिगौ?
औ मिनथिया।
मा मा होनो मोनथिगौ नामा होननानै सानदों आं आब' नोंनाव।
आं आं बेखौ मिनथिया मा बुङोबा औवाजों बा
नाय बादिबाथ' बाथि होनो दां बाथि। गोथै गारग्रा औ बे गोथै गारग्रा बे माबा थायोना दंफां माबा दंफां लायनो सरि। औवाजों बानाय औवाजों बानायनाय थायोना
औ
आं मोनथिनायाव आं बेखौ बाथि होननानै मोनथिगौ आरो जोंनि गामियाव।
अ अ अ अ गामियाव माने ओ आं खोनायाखै आरो बेनिफ्राय ओ बेखौ बानायो ओ गोथैखौ माने दोननो थाखाय एनिफ्राय बेखौ दोननायावबो औवानि माने हिनजावबा खाथ्रा दोनो हौवा बा मोनबा बेबायदि बुङो आरो बेनिफ्राय बे बेखौ बानायनायनि उनाव ओ बे सायाव गोथौखौ गोथैखौ माने धारा ओ इयाव दोननानै ओ फुथुना दोनो आरो बेनिफ्राय गोथैनि थाखाय ओंखाम ओंखामखौ सङो जाय फिसाला बा फंबाय जि जायो ओ जगार खालामनानै दाउ साव बुथारबाय ओमफ्राय आखाइजोंनो माने बे संनाय खामानिखौ मावजोबो आरो उनाव माने ओ आगोलथ' आङो मा माने ओ गोथैखौ थुखैनाय नुवाखैमोन आरो नाथाय दा जोंनि गामियाव ओ मा माने बुं बुंनाय मते खालामो आरो गोथैया सोरबा बुंलाङोबो माने आंखो बेबायदि खामहोननानै फैजानो लुबैयो ओ बेबायदिनो माने
सोरबा सोरबा जेन सोरबा जेनेबा सोरबा सोरबा जेनेबा सावजानोबो लुगैयो सोरबा सोरबा फबजानोबो लुगैयो बेबायदिबो थायो ना?
अ अ अ बै बेबायदिनो ओ थुखैखांनानै बेबायदिनो ओ माबा बेयाव ओंखाम न'खरनि मानसिफोरा दौवो आरो माने न'खरनिफ्राय मानसिफोरा आगसि आखाइजों दौनानै बे जौ सेरेब गाइखेर सायखेर होनाय जायो आरो साहा बिस नोङो दनाय जायो
औ नोंनि नोंनि आवाजखौ एसे आब' ब्रेक जानाय बादि खोनाबायदां आंनियाव
हा
खोना नोंनि आवाजखौ एसे ब्रेक जानाय बायदि खोनादों औ दा खोनाबाय दा खोनाबाय थार माने मोजाङै मोजाङै एसे क्लियार खोनायनाय बे फैयाखै जेन माने औ
औ बेबायदिनो ओ गासैबो ओंखाम दौखांनायनि उनाव ओ ओ खुलुमनानै ओ गोथैखौ माने सावनो थाख खाय लाना थाङो आरो ओमफ्राय ओ बे ओ माने दा सावनाय जागाखो थागथियारि खामनानै दोनफैयो इनिफ्राय बेयाव थांनानै माबायदि खालामो बेखौ नुहैयाखै आरो माने सिथ्लायाव जायखिनि खालामो बेखौ नुदों।
नोंसिनियाव तार माने हिनजावफोरनिया गोथै गारनाय जायगायाव थांनो मोनाना आब'?
जोंनिया हिन्जावफोरा ओहो थाङा।
औ फबनाय जायगायावबो थांनो मोना ओमफ्राय सावनाय जायगायावबो थांनो मोनाना?
ओहो फबनायावबो थाङा आरो जोंनिजा माने फबनाया खमान जायो आरो बांद्राय ओ माबा
औ औ औ
सोरबा हाथारिफोरा फबो आरो माने बे ससानाव एसे गोजान जायो इनिफ्राय जोंनिया किसुमानासो गाव न'आवनो लाखि आरो न'नि हायावनो लाखि हो आरो
जो जारमाने सोरनाबा सोरनाबा सो-सोरनाबा सोरनियाबा तारमाने जायगा न'नि हा दंखायोबा खाथियाव बेयावबो सोरबा सोरबा सावनानै लायोना सोरबा सोरबा मन्दिरबो मलाबा बानायनानै दोनो जेनेबा सस माबा औ गोथैनि नामाव माबा दोनो मा होनो मोनलाय?
औ अ
मुसुखा बानाय
उम मुसुखा बायदि औ औ
औ औ अ
जोंनियाबो बिबायदिनो ओ उम बांसिनै सुसानानै लाङो ओमफाय सोरबा सोरबि लाखियो आरो खा
औ औ
नोंसोरनिथिं माबायदि जायो?
अ' जोंनि जों बेबादिनो जेनेबा मानसि थैयोबा मानसियाथ' गोबां रोखोमनि थैयो नालाय जेनेबा बेयावथब बुंस'नो हालाय सोरबा सोरबा न'आवनो थैयो बोरायबाय बुरायनानै सोरबा सोरबा हस्पिटालावनो थैयो। जेनेबा आं ओरैनो नर्मेल न'आवनो थैनायखौनो लानोसै होनबा न'आवनो जेनेबा दा बादियाव न'आवनो थैयोबा मोनाब्लियाव थैयोबा बेखौ मोनाब्लियाव देन थार माने रावबो माबानो हा हाला नालाय रायजो राजाफ्राबो जेनेबा सावनोखौबो फबनोबो टाइमा मा हास्लाबला जाहैबाय नालाय बेखौ अखानायनायै थारमाने नेयो आरो। अखानायै नेनानै थारमाने फुंङाव बयखौबो रायजो राजाखौ लेंजोबनोसै लिंजोबनानै बयबो जमा जाफैजोबो आरो फुंङाव जेनेबा दसथा एगार'थासोआव गारनाय आरो बयबो रायजो थारमाने गावस्रा न'निबो खामानि दं नालाय रायजो राजाफ्रा बयनिखौबो न'खर न'खर हाबनानै लेंनांगौ जायो आरो जोंनिया गामिया एसे गामिया बुरजायानो नालाय न'खरफ्रा जेनेबा औ ओमफाय बयबो फुङावनो लिंजोबबाय नालाय औ औ गामिनिया लिङो औ औ बुरजा बुरजाबो जाफैयो आरो बयबो फैजोबलायो जोंनि न'खरनि जेनेबा जोंनि गामिनि मानसिनि न'खरनिया न'खरनिया ज' थायो नालाय बयबो फैजोब लायो आरो औ फैनानै दाना मा होनोमोनलाय नाय माबाफैनोसै खामानि दामानि मावफाफैसै। बाथि बानायसै ज'यै रायजोयैनो ज'नो गोथै गारनायनि थाखाय। ओमफाय गोथैनो जेनेबा ओंखामबो दौनानै हरो ना ओंखामबो दौनो था खाय माबाजों दैबो दौनो थाखाय जेनेबा फाख्रि बिलाइनांगौ मोनथिगौ दा आब' मोना? फाख्रि बिलाइजोंसो ओ फाख्रि बिलाइजोंसो दौओना आगसिजों दालाय दैखौ
माने फैसादोबो फैसानि माबादोबो दौनाय जायो।
औ औ औ आं फैसाजोंखौ बांद्रायखौ मिन्थिया खिन्थु जो जोंनियाव बांसिन नेमा माबा फाख्रि बिलाइजों दौनाय नुदों नालाय आं आरो बेखौ मिथिगौ आरो। जेनेबा जोंनि गामिनियाव बांसिन फाख्रिजों दौओ नालाय आगसिजों दौओ ओमफ्राय बयबो बिबार माला गानहो जेनेबा बिबार सारनानै हरसै खुलुम हरसै। सोरबा सोरबा फैसा होलां
औ जि होनसै सोरबा सोरबि जिबो होयो जोंनिजा उम।
ओमफाय जयै दाना माबा मा होनोमोनलाय थिखोनोसै जेनेबा टाइम जायो होनबा बाथियाव फुथुखांनाय उनाव हाय आरो जेनेबा ओंखाम ओंख्रि माबा दौजोबखांनायनि उनावहाय। खानसै खानानै दाना साब्रै गोथै गारनायनि थाखायथ' साब्रै नांगौ नालाय साब्रैया जेनेबा उम सोरबा सोरबा न'खरनि मानसिफ्रानो बानो सोरबा सोरबा गामिनि मानसिफ्रा बानो आरो नोंसोरनि गोसोबादि सोर खौ सोरखौ माबायो सोर सोर बाननो गोसो आरो गोथैयाबो सोरबा आं बेजोंसो बानजायो होनाय थायो नालाय सोरबा सोरबा सोरबा सोरबा जेनेबा फबनायाबो आं बेजों आं फबजागोनसो आं सावजागोनसो बिदि होननाय थायो नालाय। दि गोसोबादि जेनेबा बिसोर फबजानो होनबायबा फबहैयो सावजानो होनबायबा सावजाहैयो। सावहैयो आरो बेबायदि जोंनियाबो ओमफाय बनफोर जेनेबा सावजानो होमबा बनफोर बनाफोर ए खमबा मोनो एखमबा मोना जायो न'नि बनफ्राबो थोजोबा जायो नालाय बायनानै लायनांगौ जायो जोंना बांसिन। सावनायबाथाय औ गामिनिया। ओमफाय लानानै थांसै लानानै थांनानै लानानै थांनायनि सिगां बे माबा जे बाथि दोनदों बेवहाय औ बाथिथ' नङा बाथि दोननायाव लिरोमोन नामाथाय आं बेखौ बांद्राय नायसननाय जाबावसै संग्रायाव खोबनानै दोनो जे मोनथिगौ दा लिरनानै संग्रायाव खोबनानै दोनो दे गोथै गारफैखांबासो बेखौ नायनो मोनो सावजोब जेनेबा सावबा सावजोबखांथारनायनि उनावहायसो बेखौ नायफै नायनो मोनो आरो। मिथिगौ ना बेखौ? संग्रायाव संग्रायाव हा संग्रायाव हा जों माबाजों लेरनानै दोनो मा होनोमोनलाय दैजों हाजों लेरनानै दोनसै ओमफाय संग्रायखौ खोबनानै दोनसै जेब्ला गोथैखौ गारै खांनानै सावजोबखांथारनानै फैयो होमबा बे संग्रायखौ नायफैफिनो सार थारमाने बे संग्रायाव माबा मोनसे दाग थागोन आरो। बेत गोथैया मा जाहैखो बेखौ बेखौबुं नुफै नुफैफिननो होनो आरो मानसिफ्रा। जिखुनु माबा मोनसे बुस्थुनि दाग नुफैगोन आरो जेनेबा आथिंनियानो बबेबा दाउनि आ थिंनियानो होन बबेबा दाउनि महरानो होन सोरबा होन बांसिन नुफैयो होनो आरो ओमफ्राय आं बेखौ एक्जाक्टलि दासिमबो बांद्राय माबा रिसार्च खालामनानै मोनाखै आरो। नंमारगोना नंमारा? औ। दा बेबादि बेबादि खालामो आरो। आं बिजाबाबबो फरायनो मोनफेराखै खिन्थु नुफेराखै जायाखै नालाय। ओंखायनो आं बांद्राय माबा नलेज गैया आरो बेनि आबाव।
अ आंबो माने बिदिनो ओ जायो मा माने आं सारादु समावसो होननानै मिथिगा सारादुनि बे ह-हर सारादुनि सि गां खालि होननानै मिथियो आरो ओरैनो सारा ओं अ बेथिंयावनो
औ औ ओं।
ओनिफ्राय सा ओ
दोनथ' जासिगोन दां होमबा आब' औ ओं दे दे।